औ।
नोंथाङा खोनादोंना हेलौ?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दा अबावहाय दं?
आङो दा गामियाव दखानाव दङ।
ए माने नोंथाङाथ' दा फ्रि खोमादां ना?
आं फ्रि ओरैनो ओं दखानाव नेट गैयिखाय
औ नोंथां सानजौफुनि ओंखामफोरा जाखांबाय नामा? ओ माथो ओंख्रि जाखोनो?
ए जोंनाहाय अमासोमोनलै अमा बेदर दिनै हाथाय दंना जोंनि एरियाथिं।
ओहो हो।
नोंथाङाबो जाबाय?
जानायालाय आंबो जाबायमोन।
आतसा नोंथांनालाय मा ओंख्रि?
आंना ओरैनो माबासोमोन ओ ला-लाफानो माबा ओ मा होनो जोगोनार बिजौ ओमफ्राय दालि जहलसोमोन बेजोंनो जालाबायबाय सानसुआव दहाय औ। औ नोंथांनाव माने आं एसे ओ मा खोथासो सावरायनो नागिरदोंमोन।
आदसा औ सावरायजागोन।
औ दैबानानि एसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन माने।
ओ सावरायजागोन ओ।
दा माने नोंथाङाथ' दा फ्रिबालाय ना?
औ दै बानानि सोमोन्दै जागोन दसे सम।
औ औ माने आं दसे समल' लागोन आरो बांद्राय गोबाव नङा। औ। माने जोंनिखै माने बिराद दै लोमसावलाबायदों
औ औ।
औ ओ इदिनो लामा सामा बायला बायदों। लामा ब्लक जादों माने न' स' लोमसावलाबायगासिनो दं माने जोंनिखै माने हालोदा एसे गाज्रि आरो। अ-अखाबो बां बांद्राय देग्लाय बिदिनो मोसौ मोसाफोरबो ओ नाय फाला बायदों।
औ औ।
खुलि गोया।
औ खोनादों ओमबे दैबाना होननाया होननाया बे दैज्लां बोथोराव जाखायो।
माने जायोमोनबा दैज्लां बोथोरावथ' अखा अखायाबो हायोना अखाया बांसिन जायो। आरो जेराव मेराव अखायानो दैज्लां बोथोराव अखायानो जोब जाखायोना? बिनि थाखाय माने दै बाना लोमसावो आरो।
खोनाफैयाखै।
आतसा आंनिखौ खोना हैयाखै ओमबा?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ देेलाय बुंनाय मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोनबा?
दा दैज्लां बोथोरावथ' माने अखा हाखायो नालाय बेनि थाखाय माने जोंना दैबाना जायो। मानो होनबा अखाया जेराव मेराव हाजोबो आरो हानानै बे
दैमा दैमानि लामा दैमा बेजोंहाय फैयो बा बेजों उसिफैयो आरो बे मा थरि बा दैमाफोरा लाखिनो हायाबाथाय बेजोंनो जायगा लायै जायगा बा सावो आरो दैबानाजोंनो जोङो नुनो मोनो जे न' स' बायनाय एबा दंफां लाइफां गोलैनाय दै खुर हा खुरखुनाय बिदि गोबां माने ओ नुनो मोनबोयो जोङो।
औ। ओरै नोंथांनिखि बिदि दैबाना होन बायदिसिना जायाखै नामा?
जोंनिथिंथ' जा जानाया बारा जायाखै मानो होनबा जोंना दैमाया एसे गोजान जायो। बा जों जोंनि खाथियाव जोंनि खाथियाव दै गैया। माने जोंना एसे बोरि जायगा गोलैयो बेनि थाखाय माने गोबां उसुबिदा जाया आरो जोंनि बे बे दैबाना या।
औ माने बिथांनिखि माने बां बांद्राय अखा हायाखै जानो हागौ ओंखायनो दैबा हक लोमसावनायफोरा माने नस्थ' जाया जानो हागौ ना? थां अखाया बहुत खम जानो हागौ औ औ।
दैबानाया मा मोन्दों? दा आं नुनो मोननायावथ' आंनि मबाइलफोरावबो नुदों बा एबा खोनादोंबो। दैबानाया माने बहुत गोजान बेलेग बेलेग जायगायावहाय नस्थ' खालायदों बा लामाफोरखौहाय सिफायदों ओमफ्राय लामा सिफायनायनि थाखाय दा मानसिफोरा थांलाय फैलाय जायाखै। माने बहुद खस्थ' बबेबा जायगा थांनोबाबो खस्थ' जायो आरो ओ ट्रेन लामाफोर बायनाय नुदों बावैनोसो जोंनि एरिया खाथिजों मानो होनबा बे दै बानायावनो बे ट्रेन लामाखौहाय सिफायलांदों माने लाखिननो हायाखै ट्रेन लामायाबो। बिनि थाखायनो माने।
ह ओम। माने ओरै नोंथांनिजोंबो एसे माने जानायालाय जादोंना?
औ माने एसे खाथियाव जायाखै माने गोजानाव आरो।
औ औ माने मा होनो नोंथां खौन्थ' बांद्रायसो जायाखैसखै माने देग्लाय माने बुहुत बिदिनो। गोदो अखा होनबा दै बाना माने अभारद्राय जादों माने माथो बाय गायनानै होन बिदिनो बुहुत नस्थ' खालामदों आरो मैगं थाइगं गायनायखौ। आ हालौ बिदिनो माइ गायनायखौ बायदिनो बुहुत माने नस्थ' आबाद मावनायफोरखौहाय माने गाज्रि खालामजोबदों माने आं बिदिनो होनो औ होनो सानो माने नोंथांनिखैथ' गायनायफोरा माने मोजां
औ जोंथि बारा बिदि माबा गैया। आ अखायाबो माने खमबो नङा बाराबो नङा बिदिनो। जखानि औ दै बाना जालायबासो जायाखै आरो अखाया
औ औ
मानोहोनबा जोंना बोरिबो जायो ओमफ्राय माने आबादफोराबो मोजाङै जायो आरो। बिदिनो सुबिदाबो दं। जों जोंनि एरियाथिं आरो नोंथाङा नुदोंना नुवाखै जे बेलेग जायगाथिं दै लोमसावनाय बा माबानाय बेफोरो माने मानोथो थाखाय जोङो नु मा माबोरै बिदि जायो बेफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा?
दैबानायानो दै बानायानायथ' जेनेबा आं माने बुहुत जायगायाव नुदों आरो जानाया जों गामिखै जों गामियावबो जादों माने आं बिदिनो इन्टारनेटनि माने इनटारनेटनि नि माबाफोरावबो जों नुनो थाङो माने बुहुथ बेलेग बेलेग जायगायाव बिदिनो। नस्थ' खालामजोबदों ना। आबादखौनो गायनो हादोंना बिदिनो मैगं थाइगं गायनायफोरखौबो माने आबाद मावग्रा बेनि थाखाय माने बुहुत दुखुुनांथावबो खस्थ'बो। एथबां थाखा फैसा गारनानै माने गायबाय फुबाय फुनायाव माने बिदि जायोबाथ' बुहुत दुखुनांथाव बाथ्रा माने होननो थाङोबा औ बिदिनो माने आबाद मावनो फोरनि थाखाय इदि बोसोराव जों खनसेलसो मावो नालाय बिदि नस्थ' खालामबाथ' बुहुत गाज्रि खोथा।
नोंथां होन हरा औ नोंथां होननाय औ खोनादों नोंथां होननाय मा माने दैबानाजों गोबां आबादफोराबो गाज्रि जायो आरो जोंनि माने थानाय जायगाफ्राबो लेथ्रा जायो। आं बे मिथियो मिथिनाय मानो होनबा दैयाथ' लोमसाव फैजोबो आरो जोङो। जोंनि माइ होन बा मैगं थाइगं गायो बेफोराव माने दैबानाजों लोमसावबोयोबा बेफोर नस्थ' जायो आरो जोंनि। फैसाफोराबो लस जायो खस्थ'आवबो लस जायो मानो होनबा जोङो बेफोरखौ माबा मोनसे मोननो थाखायसो मावो नालाय दा बेफोर जों गोबां माने सुबिदा सुबिदा
औ औ औ जों बेफोरखौ आं नुनो थांदों बेफोरखौ आङो बिदि एथ' आं खस्थ'यै मावाथ' बिदि ओ नस्थ' खालामाथ' बुहुत गाज्रि बाथ्रा इदिनो जोंनि एथ'बां बोसोराव जोङो आबादखौ मावो बोसोराव खनसेल' खनसेल' जोङो माइ गायनानै जों ओ मोनो बेफोरखौ जों मोनाबा जों जोंनावहाय माने माइरं बायनानै जा जानो थाखायबो जोंनाव माने बेबस्थानो गैया माने या मानसिना एसे दुखिया मानसिखौनो औ ओ बिदि एथबां खस्थ' गायनानै माने इदि थ जायोबा जोंनि थाखाय माने बुहुत गाज्रि आरो बिदिनो जों मोसौ मोसा फिसियो माने बिदिनो मोसौ मोसानिबो थानोनो जायगा गैया जोंखि माने लामा सामा बे आरो माखासे दैजों लोमनानै थांफाजोबा माखासे बासिनायफोरा दङ औ माने जोंना माने बो बोसोरो बोरमा बुरसियो नायनावफोर बि माने थानोनो जायगायानो गैया। माने जों जोंनि गामि एरियाफोर माने जों लामाफोरावसो केम्फ बादि न' लुनानै थादोंमोन। दा जादोंना जायाखै एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
आतसा माबा नोंथांमोनथिथ' एसे खस्थ' खस्थ' जादों बे दै बानानि थाखाय आरो जोंनिथिंथ' इदि जायाखै आरो जोङो मानोे माने बे दैबानाखौ लाखियो। नो बा जों होबथानो होनबा
जोङो बे न' स' बायलाङो बा जोङो बेफोर खौ जों होबथानो दैबानाखौ होबथानो होनबा जों फास्टावनो जोङो दै लामाखौ जों मोजाङै आलि खोनांगोन आरो जोङो माने बेखौ मा होनो माथावरि होनो आरोथ रिफोरखौ जोङो थेनांगोन बा बिनि लामाखौ जों बेलि गावनि लामाजोंनो हगारफिननांगोन जोङो माथावरिफोरख थिग खालामनांगौ आरो बेफोर माना माने दैया खम जायो मानो होनबा
औ
बे दैमा लामा थाखाबाय नालाय बे दै लामाजों थांगोन आरो दैमाया दा बेफोर जमा जाबाय थायोबा लोमसाव फैयो। आरो जेब्ला जोंना जानो गैयै गैयै। आबादफोरबो नस्थ' जायो। जानो मा खस्थ'खौ जायो। ओ बे आबादफोर जायाबा जों बायनानै जानांगौ जायो बेफोरबायदि माने। नुनो मोनोना आरो फास्टावनो जोङो माने दंफां लाइफांफोर गायनांगौ मानो होनबा बिसोर सेभ खालायो। आरो बुंनो थाङोबाथ' जोङो माने बहुद।
ओ जों बेफोर औ जों बुहुत नुनो थांदों बेफोरखौहाय जों नस्थ' जानायफोरखौ आरो नोंथाङा दा जेबायदि बो नोंनि बिसयबो माने गामि एरियाखै बोरै जादों नोंथाङाबो फोरमायनो थाखाय बुहुद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा जेनेबा ओं बेफोरनि बिसय माने बुंनायनि थाखाय माने बुहुद ओ ओ सोमोनांथाव बा मोजां बाथ्रा बुंहरदों दा नोंथाङा। आंना एसे खामानि दंमोन ओ एसे मोसौ मोसाफोरखौ एसे नायैनो थाखाय। दा नोंथांजों एसेआवनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ दे